हेल'
औ नोंथां खोनादोंना? औ औ खोनादों नोंथां।
अ नोंथाङा फ्रिमोन नामा?
औ फ्रियावनो दं। नोंथां
अ फ्रिबा माने नोंथांजों मोनसे आयदानि सायावसो सावरायनो सानदोंमोन
औ औ दे सावरायनो हागोन दे
औ आयदाया जाहैबाय माने अभार पपुलेसन आरोना अभार पपुलेसन जानायनि माने जाहोनफोर बा बिनि मानि थाखाय बिदि जायो जेनेबा मानि थाखाय बिदि अभार पपुलेसन जादों बेफोरनि सायाव सावरायनो सानदों आरो
औ सावरायनो हागोन दे
औ औ बिदिब्ला माने अभार पपुलेसन दानियाथ' जेनेबा टेक्न'लजिनि बांद्राय जौगानायाव जोंनिया माने खायसे माबाफोरा माने ओरैबायदि जालांबाय माने मा होनगोन योखो ओ जेनेबा फेसिलिटिसफोरा ओरैबायदि बारायबाय बिनि जाहोनाव माने मानसिफोरनि थैनाय थैनायनि हार हार होनगोना बिखो थैनायनि हारा माने खमायलांबाय आरो ना जेनेबा आगोलथ' जेनेबा बेराम आजार नायनायनि बांसिन मानसिफोरा बिदिनो मेडिसिनबो गैया मेडिसिनसबो गैयामोन जेनेबा ओमफ्राय मा बेराम आजार जादों बेफोरखौ नायनो माने जेबो माबायानो गैयामोन आरो मेसिनसफोर गैयामोन बेफोरनि जाहोनाव माने बांसिन मानसियानो सोरबा सोरबि माने बेराम नायालासिनोबो थैलांदो सोरबा मेडिसिन मोनजायालासिनोबो थैलांदो बिदिनो माने बुहुत मानसियानो थैदोंमोन आरोना दाथ' आरो बिराद गिदिर गिदिर बेरामबाबो माने नायनानै फाहामनो हायो आरो ना ओमफ्राय आरो मेडिसिन ओ मेडिसिनबो मोनो बिदिनो मानसिफ्रा बुहुत हामबोनानै माने थैनायनि हारा खम जाबोबाय आरो ओमफ्राय मोनसे जाहोना मा माबानि जोनोमनि हारा बांनाय आरो ना जोनोमनि हारा बांनायनि जाहोनावनो पपुलेसना बारा जादों जोनोमनि हरा म माबोरै बांदो होनबाथाय माने मानसिफोरनिया माने दासिमबो जोंनि जोंनि टेक्न'लजियाथ' जौगादों खिन्थु मानसिफोरनि माने माने एवारनेस गैया आरोना मानसिफोर मानसिफोरा
औ औ
मानसिफोरा आरो ना बिदि जेनेबा बेसेबां मा होनगोन बेखौ मान गथ' गथाइफोरखौ माने ओरैनो खांसोलाबायो आरोना जेबो माने गथ'नि फिउचारनि बागै जेबो साना माने गथ' खांनांगो आरो बिदि टाइपल' आरो सोरबा सोरबा बिदि थायो जे माने ससाइटियाव थायो जे गथ'आ माने ओ इसोरनि हरनाय गिफ्ट आरो बिदि सानो आरो ना सोरबा सोरबा ओंखायनो माने गथ'फोरखौ माने ओ माबा खालामा आरो ना माने जिमान जायो लाबाय थायो आरो ओमफ्राइ आरो खायसे एवारनेस गैया नालाय ओमफ्राय इदिनो जाबाय थायो आरो गथ'फोरा ओमफ्राय आरो खायसे खायसे जायगायाव माने बिराद उन्दै उन्दैयावनो हाब हाबा जानाय जेनेबा फिसा ओ सिक्सटिन फिप टिन इयार्सआवनो हाबा जायो बिसोरहाथ' जेबो गियान थायाना जेनेबा आ औ बिसोरनिफ्राय गथ' जालाबायो आरोना बिदिनो माने बारा जालांबाय आरो ओं ओह इनफाय नोंथाङा मायबाफोर बुंनो सान उम बुंगोन नामा बिनि सायाव माने मा मा जाहोन थाबावनो हागो आरो
सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनखौ ना
औ औ
ओ सुबुं अनजिमा बांनाय बुंङोबोला माने सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोन होनोब्ला माने जों ओ सुबुं अनजि माहारियाथ' माने माने गो गोदोनिफ्रायनो जेनेबा दंखायोमोन नङा होमबा दा गोदोनिफाय दंखायो हनब्ला बे गोदोनि बेनिनो माने बेनिनो गुबुन गुबुन हारिबो दङो। गुबुन गुबुन रोखोमनि मानसिफोरबो थायो दा बयहा माने ओ माहोनो इखौ माने बिदिनो र' खोनादों
औ खोनादों
औ माने बिदिनो गोदो-गोदाय जेनेबा एसेबां मानसिबो गैयामोन जे बे दा आथिखालाव माने गुबुन गुबुन जागानिफ्रायबो फैना थोफैयो।
औ माइग्रेसनाबो ओं बेबो मोनसे जागोन उम
जागायाव माने गुबुननिफायबो थाफैबाय बिदिनो अ बिदिनोसै बिदिबो बांलांनायबो नुदों आरो लोगोसे माने बे नों बुंनाय बायदिनो माने गोदो गोदायथ' बारा माने टेक्न'लजि गैयामोन आथिखालाव टेक्नलजि मुगा ओ बे गोनोखो टेक्न'लजि मुगायाव माने मानसिया थांना थानायनि राहाया द माने जेरैबाबो सोरजिना लानो हायो आरो बे ना लानो हायोबा बेयाव माने जेसेबांनो सुबुं अनजिमा बांदोंबाबो माने निजेनि थांना थानाय राहाखौ दिहुनना लानो हायो आरो ओ ओ बेनि थाखायनो माने सुबुं अनजिमाया माने बांदोंब्लाबो माने
औ
औ
सुबुं अनजिमा बांनायनि बांनायनि माने बांनायनि जाहोनाव माने बांसिन ओ पुर बे माबाफोर थायोना जेनेबा एसे जानो गैयै मानसिफोरा बांसिन बिसोर बिसोरनो बांसिन गोहोम खोख्लैदों होननानै बुंनो हायो। खारन बिसोरनाव जेबो माने एवारनेस थायाना फ्राय ओ बिसोर माने गथ' गथायखौ माने बांद्राय खाङो आरो ना माने जेबो बिसिोरनाव फेमिलि प्लेनिं थाया जेनेबा बेलेगफोराथ' फरायनाय मानसिफोराथ' एसे ओ फार्स्टआवनो हाबा हाबा जाखांनायनि उनावसो माने फेमिलि प्लेनिं खालामो आर ना जोंहा बिदि गथ' सासे बा सानै बिदि लागोन खिनथु जों ओ खायसे माबाफोरा जानो गैयै मानसिफोर बा बिबायना जाग्रा बा बिदिनो खामानि लेबार सेबार मावनानै जाग्रा मानसिफोरा माने जेबो बिदि प्लेनिं थाया आरो। बिसोरो ए खामानि मावनांगौ जानांगौ बिदिनो माने जालाबायो आरो ना गथ' माने जालांबाय थायो आरोना बिसोरो माने गावसोरनि फेमिलिया बारायनांगौ बेखौनो' सानो आरो जेबो बिनि गथ' गथ'नि फिउचारा मा जागोन जुदि फैसा थाखा गैयाबा जों बेखौ फोरोंनो हानाय नङा बा मानसि गिदिर खालाम हानाय नङा बेफोर जेबो साननाय गैया बिसोरनाव खालि ओ गावसोरो मावै दाङै जानांगो ओमफ्राय गथ'फोर गावसिनि फेमिलिखौ बारायनांगौ बे न'खरखौ माने फेमिलि मेम्बार्खौ बारायनांगौ बिदिल' सानो आरोोना बिसोरो बेफोरबो मोनसे जाहोन आरो।
औ औ नंगौ नोंथां दा बे सुबुं अनजिमा बांनायखौ होबथानोबा माबायदि राहा लानांगोन होनना सानो नोंथाङा?
मा होनदों नों थां?
बे सुबुं अनजिमा बांनायखौ राहा लानो ब्ला माबायदि राहा लानांगोन? होबथानोब्ला माबायदि राहा लानांगोन बेनि सोमोन्दै एसे ओ
औ औ औ आंनि बायदिब्लाथ' जेने बा ओ जोङो मानसिफोरखो माने मोनसे राहायानो जाबाय इडुकेसोन सिस्टेम जेनेबा जोङो औ। जोङो माने ओ गामि गामि गामि थांनानै जेनेबा मानसिफोर जोङो माबा नांगोन जेनेबा फोरोंनो नांगोन एवारनेस होनांगोन जेनेबा जोङो बिदि सुबुं ओ सबुं अन्जिमाखौ बा पपुलेसनखौ कोन्ट्रल खालामनो थाखाय जोङो ओ इदिदि माबा खालामनांगोन जेनेबा बिदि एवारनेस गोन आरो ना गामिफोराव खायसे मानसिफोर जेनेबा मिथियैफोरखो रोंङैफोरखो बा नोंसोरनि फिउचाराव माबायदि प्रब्लेम जानो हागौ बे अभार पपुलेसननि थाखाय दा जेरै जोंङो थानो ओ जायगा गैया जादों जानो जायगा गैया जादो इम ओ आनइमप्लयमेन्टा बारा जादों जेनेबा मानसि फोरा ओरैबायदि ओरैबायदि बारा जाबाय जोंनि दा फै केनसेसफोरा पस्टफोरा माने थोलानो। जे मा होनो दिहुन थेवब्लाबो माने थोआ ओरैबायदि ओ ओरैबायादि जाबाय माने ओंखायनो दा थानोबो जायगा गैला एकदम दा बिफां लाइफांखोबो ओ दानफायनानै बा हाग्रा बंग्राखो दानफायनानै बे फरेसफोरखो दानफायनानै मानसिफ्रा थानो लादो बिल्दिं लुनो हमदो, आ आरो बांद्राय आ मान आ‌ माबायाव टेक्नलजिनि जौगानायाव बांद्राय मानसिफोरा एकदम इन्दासट्रिस बानायनो हमदो बा माबा माबि‌ गिदिर गिदिर बिलदिं कोम्पेनिसफोर बानायनो हमदो जाहोनाव माने ओ बिफां लाइफां दानफायनांदो माने जायाफोरानो गैला आरो ना। बिफां लाइफां गैयाबाथ' आरो जेबो जोंनि आबहावायानो थानाय नंङा बे जायनि जाहोनाव माने आ बहावाया जोंनिया गुबुंले जाबोगासिनो दंङ, बेनि थाखायनो जोंनि क्लाइमेट चेन्जखौबो नुनो मोनो। आ बिफोरनो आरो बुहुद उम जाहोन जेनेबा
औ औ
बां बेफोरनिफ्राय ओ दा कारखाना फोरनिफ्राय बा कम्पेनिसफोरनिफ्राय ओंखारनाय धुवाफोरा जोंनि बारहावाखौ हामा खामदों। इदि आरो ओ ओमफ्राय ओ इवारनेस होननायाथ' दा इदिनो एवारनेस होनांगोन आरो ना जों गामि गामि थांनानै एवारनेस होनांगोन बा ओ माने ओ रे मा गभमेन्टआ जुदि माबा लायोबा स्ट्रिक रुल मोनसे होजायो आरो ना आंनि मथेबा। दाथ' जोंनिया बिराद इण्डिया बाराद्राय अभार जाबाय नालाय फफुलेसुना जे सुद स्ट्रिक रुल बानायोब्ला अ बानायबायबो ना सानै ओ सानैनिफ्रायथ' बांद्राय गथ'खांनो मोनाना दानियाथ' बानायबायबो औ बिउ औ बे मोनसे मोजां माने इनिसियेटिभ होननानै आं सानो आरो।
औ
फाय दा बे
औ
नोंथाङाथ' बुंलांबाय सुबुं अनजिमा बांनायनि जाहोनाव माने गोबां गोहोम खोख्लैदों बा खहाबो जादों होननानै बुंदों ओम दा बे खहा जानायनि बेलायाव
ओम
बेफोरखौ जोङो राहा ला नांसिगौ नङा होनबा? माने रायजोनि मददजों बा समाजनि मदद जों आ सर खारनि मोदै दादजों माने जोङो रां राहा लान सिगौ आरो। माने ओ। गामि गामि बे प्रग्रामफोरखौ बानायनानै माने जोंना बोरै बांनायखौ। खौ हमथानो हायो। औ माने बेफोरखौ जोङो सावरायनो हायो आरो। सावरायनायनि गेजेरजों औ समादान खालामनो हायो।
खारन बेथ' जोंनि दा माने इण्डियानि नायनो थाङोबा बे मोनसे बिराद गिदिर प्रब्लेम आर ना अभार पलिउसना माने जायनि थाखाय जोङो माने फारसेथिंनिफ्रायबो माने गाज्रि जाबोदों आरो। जोङो जब जब। भेकेन्सिनिनि सायावबो माने बिनिथिं नायोब्ला। बो माने ओरैबायदि हामा जादों माने मानसिफोरा ओरैबायदि बारायबाय ओमफ्राय पस्ट खिनि थोआ आरो माने। ओमफ्राय आरो नों माबायाव नायदो जेनेबा मानगोनिखौ मा बुं नायददोंमोन हगरबाय।
औ।
जेनेबा पपुलेसन बारायनायनि थाखाय जेनेबा जायगायाबोथ' थोला नालाय। बे दानफां बिफां लाइफां दान। खाखायनायनि जाहोनावबो क्लाइमेट चेन्ज जायो जेनेबा मा होनगोन। आबहावायाबो गुबुंले जायो औ। थासारियाबोोलायबाय म आहावायाबो जेनेबा गुबुंल जाबाय। मान सुबुं अनजिमानिफ्रायनो फारसेनिफ्राय जाजोबदो। सानना नायिरला आरो ना बांसिन ओंखायनो मानेट्रल खालामनांगो होननानै आं सानो आरोना।
औ नंगौ।
होमबा जोंनिया दिनै सावरायनाय बेखिनियावनो दोनथ'सै नामा नोंथां?
औ औ दे दे समाबो जाबायमोन। गोजोन्थों।